औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजान हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय
औ थाबाय नोंथां
बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला बे आयदायानो जाबाय जोंनि आबाद मावनायनि सायाव आबादाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदि माइ आबाद मावनाय बेसरनि आबाद खुसेरनि आबाद बानलुनि आबाद गम आबाद गिबियावनो आङो माइ आबादनि बागै बुंग्रोसै नोंथां गिबियाव जों माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो गासै गामियारि सुबुंफोरा जेरैबायदि माइ आबादनि थाखाय गिबियावनो माइज्लिखौ दैयाव सप्तासे सोमना दोननांगौ बिनि उनाव जों बेखौ बोरियाव बोखांनानै गाजा ओंखारबाथाय जों बेखौ जाय जायगायाव जों आबाद मावगोन बेवहाय हालेवनानै लानाय हायाव जोङो खोथियाखौ फोयो जेब्ला खोथियाया औ जेब्ला खोथियाया जौवो अब्ला जों बे खोथियाखौ फुनानै जोङो फोमोननानै लानाय हायाव जों गायनाय जायो जों आबाद माइ आबाद गायनायनि सिगां जों न'नि न' बिगोमा एबा न'नि आइजोआ फोथारनि खनायाव थुलुंसि बिफां गायनानै आलारि बाथि सावनानै जागायदोरोमोन
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बयबो सुबुङानो दैज्लां बोथोराव आबादथिलियाव थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जेरैबायदि बेसर आबाद बेसर आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो। बेसरा मोननै रोखोमनि थायो जेरैबायदि सेवा बेसर आरो बेसर जोङो बेसरखौ गामि ओनसोलाव बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो बायनाय थावखौ जानो नागिरा मानो होनो नै थावआव बांसिनानो केमिकेल बायदिसिना रासायनारि लगायदेर जानायखौ नुनायखाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं फ्रा बांसिनानो न'आव गावबा गाव फोनानै दुब्लि फोथाराव फोनानै लायो। आरो बेनिफ्राय न'आव बानायनाय दिसि थाव बेखौ जों जानो मोनो आरो लकेल बे थाावननि थावनाया बायनानै जानाय थावननिख्रुइ गोथावसिन
औ। नंगौ दं थांनांगौ
मेसिं बो सानबिबारजोंबो जों थाव बानायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। आरो मेसें बोथोराव गोबां सुबुङानो बायदि रोखोमनि आबाद मावो जेरैबायदि लाइ लाफा मुला गाजर बायदिसिनाखौ जों मेसें बोथोराव खायसेया हा थानाय सुबुङा गोबां आबाद मावो बेखौ जोङो ओ हाथाय बाजारफोरावबो जों फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो बानलु फान्थाव बायदिसिनानिबो जों मेसें बोथोराव आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो जोगोनार बायदिसिनाखौ जों आबाद मावनानै बेफोरखौ बाजारफोर एबा जोंनि खाथि खालायाव थानाय सकफोराव फानहैयोब्ला जों गोबां रांखावरि मोननो हायो मानो होनोब्ला गामि ओनसोलनि लांनाय मैगं थाइगंखौ बांसिन सोहोर ओनसोलनि मानसिफोरा बायनो नागिरो मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो रासायनारि हासारखौ बाहायालासेनो गोबोर खखि हासारजों बाहायनानै आबाद मावो बेनि थाखायनो खायसे सुबुंफोरा गामिनि मावनाय आबादखौ बांसिन जायो
औ नंगौ नोंथां
जोङो बानलु नि आबाद खालामनानैबाबो गोबां रां खामायनो हायो जेरैबायदि जों बानलुखौ मोजाङै जेब्ला बानलुआ देरो अब्ला बेवहाय जों गोबां हासार बायदिसिनाखौ होनानै जों औ नोंथाङा बिदिब्ला फंनैसो बुंदों बे आबादनि सायाव
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंलांनाया जोबोरै सैथो नंगौ। जोङो जेरै आबाद होननानै बुङोबा जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरै जोङो माइ माइ गायनोब्लाथाय जोङो जेरै माइखौ जों माइदलिखौ जोङो दैयाव जोङो सानथाम बा साननै सोमनानै दोननांगोन बेखौ सोमनानै जोङो बहा बोखांनानै बोरियाव बोखांना दोननानै जोङो बस्थायाव रखम नाय दोननांगोन जेब्ला बे माइआ जेब्ला फेंसार लिरो अब्लाथाय जों बेखौ जोङो हायाव जोङो बेखौ जोङो गारनानै हैनांगोन आरो गारनानैनो जेब्ला बे खोथिया जुदि बे जुदि माइआ जुदि जेब्ला गाजाबेरनानै खोथिया माइ ओंखारो अब्लाबो जों बेखौ फुनानै जों आरो गुबुन जेराव जे हायाव जों गायगोन बेखौ ट्रेक्टरजों एवना लानानै जोङो सैथाम सेब्रै एवना लानानै जों जेब्ला हाया मोनो अब्ला जों बेखौ गायनांगोन आबाद होननानै बुङोबा जों जोरै गोां रखोम जोङो जेरै माइनिफ्राय जोङो ओंखाम मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो माइखौ फाननानैबो जों फैसा मोननो हायो आबाद होननानै बुङोबा जों जेरै पटल जिंखा केरेला बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि दङ आं बेखौ बुंबाय थाथला जेरै गोबां रोखोमनि दङ जोङो आबाद मावनानैबो जों जोबोरै नांगौ नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो बायनानै मोनो जोङो जेरै आबाद मावबाल' जाया जोङो आबादाव जोङो हाग्राफोर जायोबा बे हाग्राखौ जोङो फनानै होनांगोन नङा होमबा नोंथां जों बेखौ निखायनानै होनांगोन जों बेखौ बिदिनो जोङो नायफा नायफा होनांगोन आरो आबादाव जोङो जेरै बोरि आबाद होननानै बुङोबा जों जेरै मा होनना बुङो बेखौ कबि बानलु
औ
बिदिनो दुनिया ओमफ्राय गोबां रोखोमनि आलु जों जों जेरै आलु आलु जों गायोबो आलुनिफ्राय जोङो बेदर मोनो बेखौ जोङो फाननानै फैसा मोनो नङा होमबा नोंथां
जों जेरै फांसे दंफां फालौ गायोबा जों बेखौ बे दंफाङाव जों हासारबो होनांगोन दैबो होनांगोन बिदिनो गोबां रोखोमनि जों खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो जों फिथाइ मोनगोन आरो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो खेथि खालामनानै मानसिया मा मा मुलाम्फा मोननाय
दानि बावै नोंथाङा सेगोलाव बुंलांनाय खोथाया थारैनो जों आबादखौ जों आबादखौ खायसे सुबुंफोरा न'खराव रांखावरिनि हारसे जेंना सोमजिनायनि थाखाय खालामो मानो होनोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव सुबुंफोरा दासैबो बिथिङावनो मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ बायनानै जाजोबनो हाया बेनिखायनो एसे एनैब्लाबो गावबा गाव सुबुंफोरा न'आव गावबा गावनो आबाद मावनानै जायो जेरैबायदि न'आव आबाद मावनाया जेरै जोङो न'आवनो गोनां जानाय मैगं जेरैबायदि लेस्था भिन्दि सबायबिमा बायदिसिनाखौ जों न'आवनो खाब्रबनानै जानो एबा जों थाइसे थाइनै फैसा बासायनायनि थाखायबो जों न'आवनो गावबा गाव फांफा फांनै मैगं थाइगंखौ खौ जों गायनानै लानो नांगौ मानो होनोब्ला गामि ओनसोलावथ' बयनिबो न'खराव गोनां जानानै फैजोबा जों थायसे समाव जों रांखावरि गैयैनि जाउनाव जानो लुुबैनाय मैगंफोरखौ जों बायनानै जानो हाया बेनि थाखायनो खायसेया न'आवनो नांगौ जानाय मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ गायनानै लायो
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा बुंलांनाय खोथाया दानि इसे गोलाव बुंलांनाय खोथाया थारानो जों आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो जेरैबायदि न'आव मावनाय आबाद दुब्लि फोथाराव मावनाय आबाद आरो खायसे आबाद मावनायनि जोहैनो दिनै बेफोरखौ गुबुन जायगा एबा दाबसेयाव उम फानहरनायनि जोहैबो गोबां रांखावरि खामायनो हादों जेरैबायदि सासे सुबुङा थालिर थालिरनिबो आबाद खालामो थालिरखौ जों फानहरनानैबो गोबां रां खावरि आरो जेरैबायदि नोंथाङानो बुंलांबाय जे मेसें बोथोराव मावनाय आबाद जेरैबायदि कबि, बान्दा कबि, अल कबि बायदिसिनाखौथ' जों हाथायाव गोबां फाननायखौ नुनो मोनो बेफोरखौनो सुबुं माहारिया बायनानै जायो नङा होनब नोंथां बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आबादाथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरैबायदि माइ आबादनि अनगायैबो गोबां जेरैबायदि खुसेर आबाद फिथाइ सामथाइनि आबाद बायदिसिनाखौबो जों गायनो नांगौ मानो होनोब्ला जोंना
औ
मैगं थाइगंखौल' गायनायजों लोगोसे जों फिथाइ सामथायाइ बायदिसिनानि आबादखौबो जों खालामनायखौ नुनो मोनो
उम नंगौ
बेनिखायनो जों
औ
सुबुं माहारिया नांगौ जानाय गासैबो आबादखौ खालामनो नांगौ आबादानो जाहाय सुबुंनि उम सुंथानायनि मोनसे राहा आरो रांखावरि आरजिनायनि मोनसे राहा
मोनसे राहा औ
जों गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बांसिन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ औ
जों न'आव आबाद मावब्ला गाव गावनि थाखाय मोजां जायोना जाया नोंथां
जायो नोंथां जोङो न'आव जोङो आबादखौ जोङो मावनो नांगौ मानो होनब्ला जोङो आबादजों आबाद मावोबा जोङो थाइसे थाइनै जि गरसे गरनैबो जों फैसा मोननो हायो बे फैसाखौ जोङो नांगौ खामानियाव बाहायनो हायो जेरै स्कुलाव एडमिसन लानाय मानाय अबावबा थांनाय बेरायनाय गारिफोरा हानाय बेबायदियाव गोबां रोखोमनि सहाय मोननो हायो आरो जों आबाद आबादनिफ्राय जोङो नंगौ
नंगौ नुथां आरो जों जेरैबायदि गुबुन हाद दोराव खालामनाय आबादा ओ रासायनारि हासारजोंनो खालामजोबो बेनिखायनो जों गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा उम जा हायो जों गोबोरखिजोंजों मावनाय आबादखौ खालामोब्ला जोंनि देहायाव बेराम आजाराबो जानो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावब गाव न'खरफ्रोमबो गावबा गाव आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बांद्राय रासायनारि हासार सारफबनाय मैगं थाइगंखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया गाज्रि जानायनि थाखायनो खायसेया न'आव हाथथाय बाजारनिफ्राय मैगंनि फुलि बायदिसिना बेगरखौ बायनानै लाबोनानै फोयो।
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां नङा होमा नोंथां उननिस समफोराव जोङो मोजां टाइम लानानै जोङो सावरायसिगोन नङा होमबा नोंथां? औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थेंक इउ।